हेल' नोंथां।
औ नोंथां बुंलाय।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ दा नोंथाङा फ्रियावनो दङबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सान्दोंमोन नोंथां।
अ- दाथ' आङो फ्रियानो दं दे नोंथां अ- नोंथाङा माबा आयदानिलाय सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां खिथानो हागोन नामा?
अ-अ- नोंथां आङोथ' ससेल मेडियानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
आटसा ससेल मिडियानि सायाव आरो ना? औ सावराय जागोन दे सावराय जागोन।
अ- अब्ला आं एसे बुंनोसै ससेल मिडियानि बागै।
औ दे जागोन दे नोंथां बुं।
दा जोंहा ससेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'आव बेखौ जोङो सुबुं बिजों होननानै बुंनाय जायो। बिनि गेजेरजों जोंहा गोबां खामानिफोर मावनो हायो ओ सोरबा-सोरबा बिनि गेजेरजोंनो बायदि-बायला ओ कन्टेन्ट बानायनानै रांफोरबो आरजिदों। सोरबा-सोरबा बिदिनो आरो गेम बायदिसिना गेलेनानै गावसोरनि गोजोननायखौ लादों बेफोरबायदिनो बायदि- बायला खामानिफोर जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों मावनो हायो आरो जोंहा ससियेल मिेडियानि गेजेरजों बबेबा मोनसे जाथायफोरा बबेबा मोनसे हादोराव जादोंब्ला बेखौ लोगो लोगो जेरै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायगायावनो थानानै बेफोरनि खौरांफोरखौ मोननो हायो जेरै दा आथिखालाव जोंहा इराद इज्राइल आमेरिका बेफोरबायदि दावहा जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं बेफोर गासिबो जोंहा ससियेल मिडिया जोंहा ससियेल मेडियानि प्लेटफर्म होननानै बुङोबा जोङो बुंनो हायोदि बेबायदिनो इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरबायदिनो टुइटार एप बायदि बायदिफोर जों ससियेल मिडियानि प्लेटफर्म होननानै बुंनो हायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां खौरांफोरखौ मिथिनो हायो। आरो जोंनि खौरांफोरखौबो दैथायहरनो हायो। बेफोरबायदिनो निउस चेनेल बायदि बायला टिभि चेनेल बेफोरबो जोंहा ससियेल मिेडियानि मोनसे बाहागो होननानै बुंजायो। जोङो बेफोरनि गेजेरजों गोबां खोथाफोर सोलोंनो हायो जेनेबा गुबुन मोनसे जों मिथिस'यै खोथाफोरखौ जोङो बबेबा मोनसे वेबसाइटनि गेजेरजों सार्च खालामनानै जोङो गोबां खोथाफोर मिथिनो मोननाय जायो। बिदिनो जोंहा ससियेल मेडियानि बागै गोबां खोथाफोरखौ जों मोननो हायो जोंहा आथिखालाव ससियेल मेडियाया सुबुं सोंबिजोङा जोंनि समाजाव गोबां गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोनदों बेफोर बादिनो गाज्रि गोहोमबो दङ मोजां गोहोमबो दङ जेरै जोंहा मोजां गोहोम होननानै बुङोब्ला जोंहा बेफोरबायदिनो दाब दाब जायगानि खौरांफोरखौ जोङो दसे समनि गेजेराव मोननो हायो आरो जोंनि फरामफोरखौबो दसे समनि गेजेरावनो गुबुननो दैथायहरनो हायो बेफोरनो जोंहा ससियेल मिडियानि मोजां मोनसे खामानि आरो गोबां सुबुंफोरानो बेफोरबायदि इउटुब नि गेजेरजों फेसबुक इन्सटाग्रामफोरनि गेजेरजों माखासे कन्टेन्टफोर बानायनानै जोंहा आथिखाल मुगायाव रां खामायनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरल' नङा जेरै इउटुबफोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां कन्टेन्टफोर बानायनानै जेरै फोरोंनाय मोसानाय बायदि बायदि टिचिं बेफोरनि बेफोरनि जोहै जोंहा गोबां रां आरजिनो हादों ससियेल मिडिया बाहायनानै आरो जोंहा गाज्रि गोहोम होननानै बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरानो मबाइल लानानै ससियेल मिडिया बाहायनानै एबा बेफोरखौ मोजाङाव मोजाङाव बाहायालासिनो बायदि बायदि समाजाव गोबां गुबुंले लाबोनायखौ नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो मबाइलनि गेजेरजों माखासे गेमफोर गेलेनानै आथिखालनि सुबुं माहारिफोरा एबा गथ' गथ' गथ' एबा गिदिरफोराबो सम लानानै जेनेबा गेम सेम गेलेनानै जोङो ओ माखासे खामानिफोरखौ मावालासिनो थाबाय थायो आरो बेफोरबायदिनो समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि लाबोनायखौबो नुनो मोननाय जायो मानोना जोंहा ओ गेम गेलेनायनि गेजेरजों जोङो उन उन्दै उन्दै सुबुंफोरा बेफोरखौ नायनायनि गेजेरजों बेफोरबो बिसोरबो उनाव फरायनायनि सोलाय बेफोरसो बेफोरखौ गेलेनो लायो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा फरायनाय बिथिङाव खायसे खायसे बिथिङाव उन जानानै थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे फोरनि अनगायैबो जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बायदि बायला बादायलायनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो जेरै खन्थाइलाय खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय ओ बेफोरबायदिनो मोसानाय बादायलायनाय बायदि बायदिफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोननाय जायो दा नोंथाङा ससियेल मिडियानि बागै मायाबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ
जिहेथु नोंस्रानो बुंनो हाबाय नङा होमबा ससियेल मिडियानि बागै ओ बर'आवहाय ससियेल मिडिया माने सुबुं बिजों नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गोबां बायदिसिना हाबा मावनो हायो मोजांबो मावनो हायो गाज्रिबो मावनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ नोंथाङा बुंबोखाबायदि सिगाङावहाय एसे सिगाङाव ससियेल मिडिया होनना बुङोब्ला जोंहा जेरैहाय माखासे गोबां ससियेल मेडियानि गेजेरजों माखासे जोंहा गोबां ओ मुलाम्फाबो जादों आरो खायसे खायसे बिथिङावहाय नायोब्ला गोबां ओ खहाबो खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजोंहाय जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जोङो जोंनि गावनि जायगायावनो थानानै बा गावनि न'आवनो थानानै जोङो माखासे ओ गुबुन जायगा बा गुबुन हालाम बा गुबुन ओनसोल बा गुबुन जायगा बा जोंनि भारतनि गुबुन हादोरफ्रावहाय जानाय माखासे जाथाय ओ बेनि मोजां गाज्रि गासैबो जाथायफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ जेरैहाय नोंथाङानो बुंलांदोंदि दहाय ओ जेरैहाय ओ रासिया इउक्रेन बेफोरबायदि दावहा जानाय नङा होमबा नोंथां बे फोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों ओ बे बैफोर हादरफ्रावहाय मा सोलिगासिनो माबादि जागासिनो बेफोर थासारिफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आ बेजों लोगोसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो माखासे नोंथाङा बुंलनाय बायदि गेम बायदिसिना फोरखौहाय जोङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गेलेनो हायो नायनो हायो ओ जेरैहाय जोंहा ओ गासैनिबो आखायाव ओ मबाइल फन थायो नङा होमबा नोंथां? ओ जेरैहाय दा आंनि आखायावबो दं नोंथांनि आखायावबो दं ओ बेबायदिनो जेरै हाय ओ माखासे गेमफोर गेलेनाय जेरै ओ पाबजिफोर गेलेनाय मबाइल लिजेन ओ बायदिसिना इदिनो ओ आरो लोगोसे माखासे अनलाइन गेमफोरबो गेलेनायखौ जों नुनो मोननो हायो आरो गावनि गोसोनि गोजोननायखौ लानो हायो आरो लोगोसे ओ बुंबाबो बुंजोबनो हाया आरो नोंथाङा आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरैहाय ओ प्लेटफर्म होननाय बायदि जेरै इउटुब आरो लोगोसे इन्सटाग्राम फेसबुक बेफोरो बेफोर माने दैलि बाहायजानाय सुबुंफोरजों माने दा माबाबायदि आरोना वाट्सप बेफोरो ओ फेसबुक वाट्सप बेफोर ओ एपफोर हायो बेफोर मोनफा मोनफा ससियेल मिडियानि मोनसे मोनफा मोनफा बाहागो नङा होनबा नोंथां?
औ
ओ बेफोरावहाय जों माखासे आ जेनेबा दा नोंजों आंजों जेरैहाय कमिउनिके लाखिनो हादों जेनेबा ओ ओ नोंनों आंनों गेजेरावहाय सोमोन्दोखौ लाखिलायनो हादों आरो खबरखौ लालायनो हादों। बेबो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जादों नङा होमबा नोंथां
आरो लोगोसे बेबायदिनो सोरबा सोरबा गोबां रां खामायनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों ससियेल ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय आ जेरैहाय जोंहा माखासे कन्टेन्टफोर माखासे आ मोजां मोजां कन्टेन्टफोर लाबोनानैहाय ओ जोंहा इउटुबाव आपलड खालायदों आर बेनिफ्राय फेसबुकाव आपल'ड खालायदों ओ माखासे रिल्स बानायनानै इन्स्टायावहाय आपल'ड खालामदों बेफोरनिफ्राय ओ ओ साफ्रोमबो सुबुंफोरा ओस सोरबा सोरबा नायनानैहाय बिसिनि भिडिअखौ लाइक भिउसफोर फैनानैहाय ओ बिसोरनियावहाय जाय कन्टेन्ट होगोरि बिथांमोननियावहाय ओ माखासे ओ फैसाफोर हाबनायखौबो जों नुनो मोनो ओ बेजोंनो बिसोरो गावसिनि लाइफ स्टाइलखौ लालांनायखौबो जों नुनो मोनो माखासे भ्लगारफ्राहाय इउटुबावहाय ब्ल'गिं खालायनानैहाय गावसोरनि आ लाइफ स्टाइलखौ देखायलांदों आरो लोगोसे फेमास जालांदों आरो बे बायदिनो नङा होमबा नोंथां। आ बे बायदिनो जेनेबा नोंबो आंबो हायो जेनेबा जायहानो मोजां कन्टेन्ट दोङो। बिथांमोनानो फेमास जायो। जेरैहाय जों आं जेनेबा आंनि जायगायाव खालामदोंबा जेनेबा माबा मोनसे कन्टेन्ट मोजां लानानै खालाम ब्लग खालायदोंबा बेखौ इउटुबाव आपलड होयोब्ला आ मोजां जादोंब्ला गुबुन हादरनि मानसिफोराबो नुहैनानै बेखौ आ नुगोन जेनेबा जोंनि हारिनि माखासे ओ जि कन्टेन्ट होदों बेफोरखौहाय बे बायदिनो गोबां आरो। आरो माखासे ओ नोंथाङा बुंनाय बादिब्ला गाज्रिनि बिथिङावबो गोबां मोननो हायो आरो। जेरैहाय ससियेल मिडियाफोरखौहाय मोजाङै बाहायब्लासो मोजां गाज्रि बाहायब्ला गाज्रि होननाया बेयो उन्दैनिल' उन्दैनिल' बाथ्रा नङा, गिदिरफोरावबो बुहुद माने ओ बाहायनो रोंब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि। बे बायदिनो आरो जेरैहाय उन्दैफ्रा ओ सोलोंथाइफोरखौ सम बायदि लानो रोङि। जेनेबा फरायनाय समावबो बिसोरनो बिमा बिफाफ्रा मबाइल होनानैहाय बायदिसिना अनलाइन गेम गेलेनाय आरो बे बायदिनो बायदिसिना भिडिअफोर नायनानै थानाय दा बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो लोगोसे गिदिरफोरनि बेलायावबो बे बायदिनो सोरबा बे बायदिनो गोबां बर'फोरनि गेजेराव गोबां दङ। एगजामपोल हिसाबै जोङो लानो हायो नङा होमबा। जेनेबा सोरबा हिन्जाव हौवा बिसि फिसाइ गोनां सानैबो जेनेबा गुबुन आरो बिसि फिसायनिजों रं नाम्बार जानानै खारलांनाय खारलांनानै न'खरखौ गारनानै फिसा फिसौ गाननानै हाबा जाखानायानो गुबुनाव दोनथारलांनाय बेफोरबायदि जाथायफोरा जोंना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। नङा नङा होनबा नोंथां।
आरो बे बायदिनो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंहाय गाज्रि जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो। लोगोसे जोङो ससियेल मिडिया फैनायनिफ्राय जोङो माने मोजांनि बेलायाव जों माने एसे बांसिन स्मार्टसिन जानो हादों आरो। मानो होनना बुङोब्ला खायसे खायसे बाथ्रा मिथियैफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो मिथिनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नामा।
माखासे बे बायदिनो गुबुन हालामनि बाथ्राफोरखौ जोंङो मिथिनो मोनो दावबायनायफोराव जोंना हेफाजाब होयो बे बायदिनो आरो ससियेल मिडिया गैयामोनब्ला जोङो गोबां दाबो माने गोग्लैसोनानै थानाय हारि जागौमोन आरो बुहुमनि सुबुंफ्रानो गासैबो। खानादोंना नोंथां? आरो लोगोसे
दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां औ औ जागोन नोंथां जागोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनो बे बायदि खबर हरनानै लाहरनायनि थाखाय माने ससियेल मिडियानि बागै एसे सावरायनो मोननानै नोंथांजों आं गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ औ दे नोंथां नोंथांजोंबो सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय औ दे
गोजोनथों